नोंथां खोनादोंना मो जायोना
औ खोनादों।
औ दालाय माथो खालामगासिनो नोंथाङालाय?
ओरैनो
औ माथो ओंख्रि जादोंमोन दहायलाय?
माबा ओ जोगोनार सुवाबेन आरो दाउदै ओमफाय जोगोनार बिजौ भाजा।
औ होनबा जोबोर गोथाव दे। दा दा जो मा थफिकनि सायाव रायलायोन दा नोंथां?
मानि सायाव रायलायगोन?
हो।
बुंदो नोङो।
अ जों होनबा दा माबानि सायाव रायलायनोसै नामा? मुसुरनाय बर'नि बेनि सायाव एसे मोसानाय मुसुरनाय मोसानाय मुसुरनायफोरनि सायाव एसे रायज्लायनोसै नामा नोंथां?
अ आंथ आदा मोनथिलाय लाङा इखौ।
मोसानायनि
जागोन दे।
दे मोसानाय होनब्ला नोंथाङा मा बुजियो एसे
मोसानाय माने मोसानाय माने नङाबा नों फोरमायदो आं बारा मिथि लांला।
दे। जा मोसानाय मुसु सुरनाय होमबाथ जोंहा मोनसे मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननाय होनबा जोंहा मोनसे सोलिबोबाय थानाय मोनसे गोदोनिफ्रायनो बे बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे माबानाय बे मोनसे
औ।
जायखौ जोङो रंजानाय बुङो ना।
औ।
मेथाइ खननाय बैसागो जोंहा मेथाइ खननायनिफ्राय जोंहा गोबां मेथाइ दं। नङा होमब्ला खुगा मेथाइ बैसागो बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि मेथाइ ओंखारबाय गोदान दा दै मुगायाव नङा होमबा।
औ।
बिदिनो जोंहा दा मोसानाय बागै जोंहा जोंनि बर'नि मोसानाय होनब्लाथाय खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा
औ औ।
जों आरो मोसानायखौ जों मोसानायनि गेजेरजों जों माबाबो जायो जों बियामबो जायो नङा होमबा नोंथां?
ओ।
साबाथाय जोंनि देहाया माबा जायो नङा होमबा? सर्सा जायोना बियाम रोखोम बानायनाय जायो आथिखालाव आरो आथिखालाव माने मोसानाय बुङोब्लाथाय माने गोबां चेन्स जालांबाय आरो नङा होमबा नों थां गोदो जेरै मोस दा ओरैबायदि ओरै रोखोमनि बायदि मोसानाय नुनो मोनदों जों दा दानि मुगायाव माने आसरित जालांनाय माने दाबायदियाव दा जोङो मोसानायनि मोसानाय बा मेथाइ खननायफोरनि गेजेरजोंबो जों जों जोंनि जिउखौ दालांनो हायो। नङा होमबा जोङो मोसानायनि गेजेरजों जोंनो जोंनि बे गोबां जों नुनो मोनगासिनो दंना जोंनि जायगानिफ्रायनो जों जेबा जोंनि गो-गोजौ लेभेलाव देन्स इण्डिया दडेन्स बेफोराव जोङो जायगा मोनहैनाय जोंनि माबानिफ्रायनो नोङा होमब्ला
औ
नोंथाङाबो नुदों दा आरो मबाइलनो आरो नङाबा टिभिफोरावबो नुदोंना नोंथाङाबो?
औ नुदों।
सासे थांदोंमोन नोङाना मोसानो दा उन्दै बैसोआवनो बिफ फोराव जायगा मोनहैनानै माने गावनि जिउखौ माने लो दानो हायो आरो। नोङा होमबा?
औ।
उम दा जोङो मोसानायखौ जों गोदो गोदाय जेरै मोसायोमोन दा गोबां ब्रेक देन्स बोहान हिप हप डेन्स बायदि बायदि रोख खोमनि देस नुबाय आरो माने। एकदमबारि बारथिंनाय सोरबा खर' बेलथायलायनाय माने मोसानाया माने अनेक टाइपनि जालांबाय।
औ
जोंनिया बैसागो जोंनिया बर'नि मोसानाय होनबाथाइ जोंहा बैसागो।
औ
जायखौ जोङो मोसायो खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना बेफोर बायदि दामनानै जों मोसायोमोन। नङा होमबा? सेंग्रा सिख्ला ज जानानै बैसागोआव औ
ओ
जों आरो मोसानाय होनोब्लाथाय जोंथ' दा सावथुनफोराव नुयो होमबा ना मोसानायफोरखौ जों एक्टर आरो एक्ट्रिस बिदिनो गोबां मोसानाय
औ
बायदि बायदि नोंथाङाबो मोसानायखौ नायनानै नोंथाङा माबायदि मोनो?
ने
औ मोसानायफोरखौ नायनानै एसे नोंथाङाबो एसे फोरमायलायना होदो।
ओ मोसानायफोरखौ नायनानै माने गोसोआव माने मोजां मोनो माने रंजाफानो गोसो जायो आरोना मोसानायफोरखौ नुबाथाय।
नोंगौ औ औ।
ओमफाय मा होनगोन
ओ नोंथार मोसानो रोंदोंना रोङा एसे फोरमायना होदसुन।
आंबो रोङो।
औ
मोसानो रोङो।
ओ ओ।
औ इदिनो बैसागुआनो जा माबा फोर प्रग्राम जा इयाव गास माने मोसायो आर ला
औ नोंगौ उम मोजाङानो। माने जोङो आथिखाल मुगायाव मोसानायनि गेजेरजोंबो जों गावनि जिउखौ माने सोलिनो हायो माने। ना? जोंनि माने गोजौआव लांनो हायो आ नङा होमब्ला जोङो मो जोङो मोनसे प्रग्राम गानानै मोसानायनि गेजेरजोंनो गोबां रां मोनो नङा होमबा मोनसे पग्राम मो जां नों मोसानो रोंगौबा थाय माने नोंखौ लिंनानै लां गोन गोबां रां मोनगोन नोङो हरसेनि गेजेरावनो। दसे मोसानानैनो नोङा होमबा! दोंसे दोंनै दोंथाम दोंबा बेफोरबायदि मोसानो गोबां थाखा लाङो। नोङा होमबा?
औ
आथिखालावथ' गोबां रां मोनो। गोरों गोरों मो साग्राफ्रा
औ
बेखायनो जोङो गाबा गावनि गथ' गथायाइफोरखौ माने जोङो फोरोंनांगौ आरो। नोङा होनबा नोंथां? जोङो माने गावनि गथ' गथाइफोरखौ जों माने डेन्स क्लासाव जोङो फो होनां होनाया होनांनाया होनाया मोजां आरो। नङा होमबा? जों बेफोराव होनांगौ जों गथ' गथाइफोरखौबो।
औ
मोसानाय
औ
बेफोराव मेस मोसानायजों लोगोस से मेथाइ खननाय आरो मेथाइ खननायावबो जोंहा गोबां दावगालांनो हायो माने मेथाइ खननानैबो। जोङो मोनसे पग्राम गागा सेयावनो जोङो गोबां लाख लाख गाहाम फैसा लाङो।
औ
मोनसे प्रग्राम जाबाथ थाय सिंगार लाबोनांगौ गोनांनि गोनांथि जायो आरो।
नोंगौ नोंगौ जे इदिनो जों नोंथां मोननियाव गामियावबो माबाफोर पग्राम खालामोन ना बैसागोफोराव माने ओरैनो मोसानाय मुसुरनायनि पग्राम
औ जोंनियाबो बैसागुआव प्रग्राम लायो बिदिनो सिंगार लाबोयो आरो। बैसागुआव औ।
माबायदि रोखोमनि बादायलायनायफोर होयो नामा नोंथां?
बादायलायनायबो होयो इदिनो केसेटनिबो मोसाहो माने खाम इदि नों गोसोबा खुगों खननानैबाबो मोसानो हायो आरोना बादायलायनायबो होयो बिदिनो आवटबो होयो।
औ औ अ
औ
जों आथिखाल मुगायावथ' गोबां जोङो मोसाना गोरां जायोब्लाथ' गोबां। फैसा मोनो आर नोङा होमबा जोङो नोंखो नोंनि मोसानाया मोजांब्लाथाय नोंखौ नुनानै माने गो गुबुना माने मोजां नुनानै नोंखौ लिंनानै लांगोन बै गथ'आ मोसां रोंगौ दै मोसानो बिदि होननानै माने बेखौ सान्स होगोन आरो माने माने
औ नोंगौ।
हम
औ
दा नोंथांमोननि खाथि खालाबो मोसानाय से मोसानाय सिखायग्राफोर दं नामा?
हा
नोंथांमोननि खाथियाव मोसाग्रा सि सिखायग्रा मोसानाय सिखायग्रा स्कुलफोर बेफोरबायदि अ मोसाग्रा देन्स क्लास
जोंथिं?
अ
इदिथ' गैथ'वा‌। दा औ
बेफोरबायदि थायोब्लाथि माने एसे मोजां जायो आरो नङा होमबा गथ'फोरा माने बेफोराव होनानै एसे मोजां जायो नङा होमबा?
नोंगौ जायो।
बेफोरबायदि एसे थायोब्लाथाय जों ओ एसे मोजां जायो। बेफोराव बेफोरखौ बेफोराव गथ'फोरखो होनानै बिसोरो एसे रोंनाय जायो आरो माने।
औ।
उम।
ओ
दा
ओ
माइफोर गायखांबायना नोंसा?
गायखाङाखै
ओ
औ नोंसिथिं? नोंसा
जों जोंहा नै माबानि उनावसो गायगोन आमथिसुवा नि उनावसो गायनो नागिरदों। सुवा आमथिसुवा उम
औ।
बेसेबांसो गाय नोंस्रा ओरैनो माइखौलाय? बेसेबांसो गायो ओरैनो?
तिन लसो।
तिन माने तिन बिगा!
औ बिघा।
औ दा जोंहाबो बेखिनियानलै बारा गैया।
औ
बारा लासोयाखै आरो माने
औ
उम
औ
दे बिदिब्ला जोहा समाबो जाबाय नोंथां।
ए औ दे।
उम